खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो फिन जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
अ आंनि बे मोनानि समाव हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों आं जोंनि बर' समाज नि माइनाव बरायनायनि सोमोन्दै एसे नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां बिदिब्ला सावरायजा सावरायलांदो
औ ओ बिदिब्ला आं जागायसै।
औ
माइ माइनाव बरायनायाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे गिदिर फोरबो होननानैहाय जों बयबो सुबुं माहारियानो मोनथिखायो माइनावा जोंनि जादों जोंनि रां खाउरि माइ माइरंनि बिगोमानि मोदाइ ओ बे मोदाइखौ बरायनानै न'खराव लाबोनानै बा सोनानै दोनफैनायनि गुबै जा होनानो जादों जोंनि माइ माइरं बा रां रुफानि बिगोमा । मोदाइखौहाय न'आव सोनानै दोनफैनानैहाय बे मोदाइनो मा नखरनि माइ माइरं रां रुफाखौहाय दिदोमै थाहोनाय आरो ना । बा नंङाबा बे माइ माइरं जाहाथे एरनानै थाथों होननानैहाय जोंनि बर समाजा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय मोनसे खान्थि बा नियम आरो । आरोना बेयो ओ बेनिखायनो सम सम जोंङो बे मोदायनोबो बावबाय थानाय जायो आरोना। ओ जोंनि बर'फोरा गुबैयै बेखौहाय माइनाव बरायनाय होनानै मोनथाम खोन्दोआवहाय रानदों आरोना बे मोनथाम खोन्दोआनो जादों जोंङो दुब्लिनिफ्राय माइनाव बरायनाय बा खेराइ फुजानिफ्राय माइनाव बरायनाय बा आरो मा गारजा फुजानिफ्राय जोंनिया मा माइनावखौहाय बरायनाय जाबावो । आरो ना दा बिसोर मोनथामनि गेजेरावहाय आंङो ।
उ
बिदिनो दुब्लि बारिनिफ्राय माइनाव बरायनाय खौहाय बुंनो थांङोब्ला बियो जोंनि आबाद मावनानै जाग्रा बर हारिनि थाखाय मोनसे माइ माइरआनो जादों माइनाव आरोना जाय जोंङो बोसोरनि फिथाइखौहाय मावनानैहाय जोंनि बर बा जोंनि समा जा‌ जोंनि बर हारिया बेखौहाय दुब्लिनि ओमफ्रायहाय लानानै फैनायखौनो जोंङो मा होननानै बुंङो? माइनाव होननानै बुंनाय जायो आरोना । बिनिखायनो मा ओ फोथारनि माइ मोन मोननाय समावहाय एसे हानानैहाय नखराव मा माइनाव महरैहाय बरायनानैहाय लाबोजेनो आरो बेखौ ओ फोथारनिफ्राय माइनाव बरायनाय बुंङो । बे माइनाव बरायनायखौ दाब दाब जायगायावहाय गुबुन-गुबुन मुं होदों आरो ना जेनेबा? जों माखासे ओनसोलफोरावहाय बेखौहाय आग लायनाय होननानैबो बुंनाय जायो । नाथाय जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियावहाय बेखौहाय माइनाव लायनाय बा लोखि लायनाय होननानैहाय जों बुंनाय जायो आरोना? ओ बेबायदिनो जोंङो मायनावखौहाय बरायनानैहाय जोंनि न खरावहाय बा न आवहाय लाबोनाय जायो आरो? बे माइनाव बरायनाय समावहाय जोंनि बरफोरा गोबां नेमखान्थिजों ओ-ओ माखसे निवम निथि फोरखौहाय मानिनानैहाय बेखौ बरायनानै लाबोनाय जायो आरो ओ गिबियाव ओमखायनो जेनेबा बुंनो थांङोब्ला जों बेखौहाय गोथार बाराय हिसाबैहाय समबार नंङाबा बिस्थिबार खालि नखरनि नखरखौहाय बा जोंनि नफोरखौ लिरस्रां बा आरज्रां साफा खालामनानैहाय नखरनि गाहाय हिनजावा बा नखरनि जाय दिथागिरि बियो बे हिनजावा खर लोबस्रांनानै दुगैस्रां आरिस्रां लाइजौ लाइ गांसे खासि गंसे लथा थाइसेयावहाय दै गो गोथार आरो दै गोथार सारनो दुब्रि हाग्रा थुलुंसि दालाय आरो जाथ्रासि बिलाइ ज खालामनानैहाय दोनखायो आरो बिनि उनावहाय मा खालामो दखना थावसि गाननानैहाय बाथौ बिन्दो बा बाथौसालियावहाय बाख्रिखौहाय खुलुमनानैहाय सिगांल थाखौहाय खरआवहाय लानानै लाइजौ खासिखौहाय लथा मोखांङावहाय लानानै दुब्लि बारिसिम थाङो आरो ना बिनि बबेबा बबेबा जायगायावहाय मायनाव बिन्दो बा बाथौ सालिखौहाय खुलुमनाय समावनो आलारि बाथिबो मोनफा मोनफा सावनानै दोनबोयो आरो ओ दुब्लि बारि मोनहैनानैहाय न'खरनि लथा बा खासिलाय जोंखौहाय खर'निफ्राय बोख्लायनानैहाय बै न'नि गाहाय आइजोआ जाय लानानै थां लोंदोंमोन बेयो लथानि दै गोथारखौहाय सारस्रिनानैहाय मा माइ गुदियावहाय खुलुमो आरो ना । ओमफ्राय बिदिनो खुलुमखांनायनि उनावहाय मा खालामो खासिजोंहाय गसासे माइ हानानैहाय बा आ आथुमसे माइखौ हानानैहाय मोथि खानानै बेखौ मा लाइजौ जों माइ खौहाय मरायनानैहाय लथाखौहाय खर'आव रुजुननानै लथा मोखांयाव हाय लाइजौ जों हाय बैखौ हाय माइखौ खासिजों माइखौ हाय लानानै हाय न' फारसे फैफिननाय जायो आरो बै माइ जे जायखौहाय हानानै लादोंमोन बेखौहाय खर'आवहाय दैखोना दैखोबोनानै बा जान्दियावहाय लाबोनानैहाय बे न'फारसे गिदिंनानै फैफिननाय जायो आरो माइखौहाय लथा मोखाङावहाय लानाय समावहाय माइ बिदांफोरखौहाय सिगां खुलुमनानै खालामनानैहाय रुजुननानै लानांगौ आरोना बबेबा बबेबा जायगाफोरावहाय खालि माइखौल' रुजुननानै लथा आरो खासिखौहाय आखाइयावसो लायो आरो ओमफ्राय बिदि खालामनानैहाय न' फारसे फैयो न'आव फैनाय समाव लावखार गथ'फोरा माइनाव बरायग्रा हिनजावखौहाय मा बायदि मैया खोथा बुंनानैहाय एबा जंखायनानै मिनिहोयो आरो ना हिनजाव हिनजावनिफ्राय माबेबा मोनसे खोथा दिहुननो नागिरा आरो ओ मानेखि बिसोरनि बेबायदि खालामनायनि जाहोना जाहैदों ओरैबायदि आरो ना जेन'बा बोरैबा बै हिनजावनिफ्राय खोथा दिहुननो हागोन जुदि खोथा दिहुननो हाब्ला बा माइनाव बरायग्रा हिनजावा माबा मोनसे खोथा खोथा बुङोब्लाथाय माने बे हिनजावखौ मा होननानै सानोमोन लोखि गैया बा माइनाव गैजा रोङै होननानैहाय बर' सुबुं समाजा गोदोनिफ्रायनो बे बाथ्राखौ हाय गनायबोनाय बा गोदोनिफ्रायनो बेबायदि साननानै लाबोनाय मोनसे नियम आरोना बियो बेनिखायनो मा बे माइनाव बरायग्रा हिनजावा माने गाव थायो नालाय बेबायदि मिनियोबा माबा मोनसे फंसे खोथा रायलायोब्ला नाथाय बियो मा जागोन ओ लोखि गैयै हिनजाव जागोन होननानै साननानै बियो मोन थिखनानै मा बेबो रायज्लाया लासे बै गथ'फोरा जंखायनायखौ जेबो भाव होआलासेनो गाव गावनि जे जाय जायगाथिं जे लानानै थांगासिनो बे बुस्थुखौहाय बेयो लानानैहाय मायनावखौहाय न' सिङावहाय हाबहैयो आरो ना बेनिफ्राय न'आव मोनफैनायनि उनाव हाय माइ खासि लथा बेफोरखौ हाय बाख्रि आगा नङाबा मोजां जायगायावहाय बोख्लायनानैहाय दोनथ'नानै आथिं आखाय सुस्रांनानैहाय माइ मोथि खौहाय लाइजौजों जाबजों लानानै माइनाव बिन्दुआवहाय नङाबा बाख्रियाव सोनानै दोनो आरो आरो माइनाव बरायनाय समाव खानायखौबो जोङो खफा खालामनो मोना ओ ओमफाय बेबायदिनो जों बाथौ थानसालियाव हाबोबाथ' जों खानायखौहाय खेवखाया नालाय खाथबनो मोना जेरैबायदि जों बाथौ खुलुमनि खानायखौ हगार सारनानैहाय जों खुलुमो थिग बेबायदिनो माइनाव लाय नियावबो जों खानायखौहाय हगारनानैसो खुलुमनाय जायो ओ आरोना दा समाबो थ' बारा गैलिया दा नोंथाङाबो आंनि बुंनायखौ आं बेसेखिनियाव फोजोबनानै नोंथाङा फो माबा मोनसे फोरमायनो सानदों नामा
औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फोरमायलांनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां आं दा नों थांजों बिफां लाइफांफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों दा बिफां लाइफांनि बागै बुंनो बुंनो थाङोब्ला जोंना बुहुमाव बिफां लाइफां आथ' दंखायो आरो बिफां लाइफांनि गोनांथियादि बेसे नोंथाङाबो बेखौ मिनथिखागौ जों साफ्रोमबो सुबुंनो थांना थानायनि थाखाय ओ साव सुबुंल' नङा गासैबो जिउ जिबिनो जोंना थांना थानायनि थाखाय बिफां लाइफाङा जोबोर गोनांथार मानो होनना बुङोब्ला सुबुङा बा जिउ जिबिया जि लानाय अ क्सिजेन गेस बे अक्सिजेन खौ बिफां लाइफाङासो जोंनि फट'सेन्टिसिसनि गेजेरजोंहाय बेखौ हेगारनाय जायो आरो बिफां लाइफाया हगारोब्लासो ओ जोङो बेखौ लानो हा हायो अब्ला जों थोंजोंङै बुंनो थाङोब्ला बिफां-लाइफांङा थांना थाब्लास सुबुं माहारि बा जिउ जिबियाबो थांनानै थागोन आरो बिनिखायनो जोंनो बिफां-लाइफ बिफाङाहाय ओ बुहुमाव जिउ गोनां जिराद थांनानै थानो थाखाय बिफां लाइफांनि जोबोर गोनां आरो आरो बै बिफ लाइफांङा सुबुं माहारिखौ गोबां बिथिंङावनो मदद खालामो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला आथिखालावथ' जोंनिया गोबां सिमेन्टफोरजोंहाय बिल्डिं बायदिसिना लुबाय नाथाय मोनसे समाव जोङो बिफां लाइफांनि बे दालाइ बेफोरखौ दाननानै जोङो गिबिसिन न' बानायजेननानै जों थाग्रोबोनो हमदोंमोन जेरैहाय औवा औवायाबोथ' बेफोरो बिफां लाइफां गोलैयो औवा फोरखौ दाननानै जोङो बेराफोर दुमथेबायनाय बा उखुम बानायनाय बेफोर गासैबो जोंना बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो जाबोनाय लोगोसे जोंना ओ आरांगा होननो थाङोब्ला मासि बुंनो थाङोब्ला देक्स बेन्स गाैसैबो जोंनाहाय बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो जाबोनाय आरो थ' बिफां लाइफांनि बिहोम बिफां लाइफाङा जोंनो ओरैबायदि मोजां बिहोमा होदों ओरैबायदि जोंनो ओ मो जों थांना थानाय लामायावहाय जोंनो बायदिसिना जिरादफोर जिराय जर जगायनानै होयो आरो थ' बिफां लाइफाङा गैयाब्लानो सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायनि दाहायाबो जोबोद गोब्राब जानानै फैगोन जेरैहाय जोंनि दाउमा दाउसाफोराबो बिरबायथिंनानै बिफां लाइफांङावनो बासा लुनानै थायो उम मानो होनना बुङोब्ला बे बिफां लाइफाङानो बिफां लाइफाङानो बिसोरनि न' आरो दावमा दाउसायाबो जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोर गोनांथार बे दावमा दाउसा गैयाब्लानो जोंनि बे आबादफोराव जानाय एम्फौ एनलाखौबो ओ जाग्रा बा नायग्रा गैया बायदि होननानैसो बुंनो हागोन लोगोसेनो बे बिफां लाइफाङाव बिफां लाइफांङा जोंनि बेफोरबायदि जोंनो जिरादल' जि जगाया बियो ओरैबायदि मोनसे मुलि बिफांफोरबो थायो जाय जोंनो गोबां जोंखौ बेराम आजारनिफ्राय ओ गोजान खालामो जेरैहाय जोङो आथिखालावथ' जोंनिया बिगियानारि मुगा जौगानाय लोगो लोगो गोबां बायदिसि ना ओ एल'पेथिकनि गेजेरजों देहाखौ फाहामनो नाजायो नाथाय मोनसे समाव आयुरवेदिक बा बिफां लाइफांनि बिलाइ रोदा बायदिसिनाफोरजोंनो देग्लिना बिदै बानायना बा बरिफोर बानायनानै बेफोरजोंनो जों सोखानो नाजायोमोन। जेरैहाय निम बिफांनि खोथा बुंनो थाङोब्ला निम बिलाइफोर खौ जोङो देग्लिनानै जुदि जोङो ओब बेखौ जोङो दुगैयोब्ला बा रुनानै दुगैयोबा बेबो जोंनि बिगुरनि बायदिसिना बेरामफोरखौ सो खायो लोगोसे मोखांफोरावबो जों जुदि बेफोरखौ लायोब्ला अब्ला बिबो जोंनि मोख मोखाङाव थानाय खायसे ओह गाज्रि ओ सोमजिनाय बेरामफोरखौहाय बिगुरनि बेरामफोरखौ सोखायो लोगोसे जोंनि देहायावबो नांगौ जानाय ओ जोंनो देहायावबो थानाय जोंनि बायदि बेरामफोरखौबो बियो सोख हायो आरो लोगोसेनो गोबां जों बुंनो हायो थुलुंसि लाइफांफोराबो जोंनि देग्लिनानै बेखौ जुदि लोङोब्ला गुजुनाय बायदि आरिफोराव बियो हेफाजाब होयो आरो। आरो बिदिनो जोंना गोबां दंबावो उसुमि बिलाइ बायदि बेफोरबायदि बिफां लाइफां मुलि हारिनि जोङो मिथिस' हायि जोंनावहाय बिफां लाइ बेफोर दं। जायफोर सुबुं माहारिनि बेमार आजार होखारनायावहाय मदद खालामो आरो लोगोसे बिदिनो जोंनाहाय बायदिसिना ओह दस्रा जायगायाव मा होनो बेखौथ' मिथिला जोंनि जायगायावहाय दाउ फेन्दा होननाय मोनसे लाइफां दङ' जाय लाइफांखौ देग्लिनानै ओ हारा बायनायफोराव जुदि फोननानै जुदि सिथाबनानै लायोबा बेबो हारा बायनायखौ बा जरायनायावहाय ओ मदद खालामो आरो बिदिनो सिं सानायफोरावबो बेखौ फोननानै लायोब्ला मोजाङैनो ओ सा सिं सानायफोरा थाबैनो हामो आरो दा बिदिनो जोंनाहाय गोदो समाव बेफोर बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो बेमारफोरखौ सोखाबोनो नाजादोंमोन। लोगोसेनो आरो जों बुंनो हायो जोंनाहाय ओंखाम जानाय खायसे मिथिंगायारि थोरसि लथाफोराबो जोंनाहाय बेफोरखौबो जोंना गय दख'नानिफ्रायनो बानायो। जायखौ जों गय बिफांनिफ्रायनो मोनो। बेजोंनो गय दखनाखौनो जोंना थोरसि लथा बानायनानै बेनिफ्रायनो ओंखाम जाबोयोमोन। लोगोसे थालिर बिलाइफोराबो थालिर बिलाइयावबो जोङो बायदिसि ना जाग्रा खाजाफोर लानानै जाबोयोमोन आरो बे थालिर बिफां फोरनिफ्रायनो जोङोहाय खारदैफोरबो बानायनो हायो जाय जोंनि मोनसे लाव लाव जाग्रा खाजा बेफोरखौ जोंना गोदो गोदायनिफायनो बाहायबो